खोनादों
औ खोनादों दे नोंथां।
अ दा नोंथाङा मा खालामनानै दङ?
अ नै आङो ओ दा एसे सान्दुङा दिनै गोसा नालाय साया सिङाव दिदोम जिरायना दं बार गुसु नांनाय जायगायाव।
औ अब्ला नोंथाङा सम मोनोब्लाथाय जोङो मोनसे ओ खोथानि सायाव सावरायनोसै सानैजों।
औ औ नोंथां सम दङ।
औ दे बिदिब्ला आं जागायनोसै। ओ जोङो दा मिंगानि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां।
मिथिंगानि सायाव जों माने साफ्रोमबो सुबुङानो अन्नाय आरो मोजां मोननाय थानो नांगौ आरो मिथिंगानि सायाव। ओमफाय बे मिथिंगा होननानै बुङोब्ला थ' जोंहा जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां-लाइफां, आबहावा बेफोर गासिबो। गोलै थायो आरो मिथिंगायाव गासिबो जिब जुनार, दाउमा-दाउसा, बिफां-लाइफां। बै गेदेर उन्दै जिब-जिबि गास गासिबो गोलैफायो। ओमफाय बे मिथिंगानिफ्रायनो जोङो थांना था थानायनि गोहोखौ मोननो हायो माने मिथिंगायानो जोंनो थांना थानायनि गोहोखौ होयो। दा जेरै जोङो गोग्गो देहायै थांना थानो थाखाय जोंनो गोग्गो मिथिंगा नांगौ नङा होमब्ला? बेनिखायनो माने मिथिंगा खौ गोग्गो लाखिनाया जों साफ्रोमबो सुबुंनि बिबान। बै दैमा दैसानि दैखौ ओब दैमा दैसानि दैखौबो जोङो माने गोग्गोयै लाखिनो नांगोन आरो। दैमा दैसानि दैखौबो माने गोबां जिब-जुनार, जिब-जिबिफोरानो दाउसिन-दाउलाफोरानो लोंनानै थांनानै थायो नङा होमब्ला? आ जोंनोथ' बे बुहुमाव सुबुङाल' थांनानै था थानो हाया जोंनो लोगोसे थांना थानायाव जिब-जुनार दाावमा-दाउसा बे मिथिंगायाव थानाय गाैखौबो जोंनो नांगौ जायो।
औ औ।
बेनिफ्राय जोङो आथिखालाव माने ओरैबायदि मिथिंगानि गिफ्ट गिदिंनायखौ जोङो नुगासिनो ओ जोङो मिथ मिथिंगाखौ नांगौ बायदि अननो रोङियाव जेनेबा मोजां नांगौ बायदि बाहायनो रोङियाव दिनैहाय सुबुंफोरा माने हि दंफांफोरखौ जोङो गायबांलानो माने नुबांलानो आरो। बागान बेफोरबायदि खालामनायबो ओमफ्रायो आरो बेबायदि फांसे फांनै दंफां-लाइफां गायनाय बेबायदि नुलानो आरो जोहा। जा नुयो माने हारसिङै रज'नाय बेफोरबायदि नुयो आरो।
औ।
बेनिफ्राय आरो जोङो मा खालामो बेखौ ओ बै बिफांफोरखौ जोंथ' गायनानै लानो रोंखायानो बेनिफ्राय माने दानफाय फायो दानफायनायल' आरो जोंना। नांगौआव बाहायनाय गोदानैै जोङो गायफिना। जायफोरनि जाहोनावनो जोंहा दिनै बिफां-लाइफां खम जालांनानै जोङो नांगौबायदि बायदिहै माने जोङो बोथोराव माने बोथोरनि मेन गुनखौ मोनजोबा आरो जोङो। दा जेरै दैज्लां बोथोर बोथोरावबो जोङो नांगौसेबां जखानि जोङो ओ अखाखौ मोना जायो मालाबा। इनभाइत थिग बेबायदिनो आरो मालाबा नांगौनि बारा अखा हानाय दैबाना ला नै फैनाय बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोन्दों आरो। जों मानसियानो मिथिंगाजो जों गेलेगासिनो नालाय मिथिंगायाबो जों सुबुंफोरजों गेलेफिनदों बेबायदि होन होननानै बुंनो नांगोन आरो। बेनिफ्राय आरो गोबां बेबायदि दिनो दैबाना जायो गोबां मोजां मोजां मोजां जायगाखौ खुरख्लानानै लाङो थिग बेबायदिनो आरो गोबां बेबायदि इन्डास्ट्रि खालामनाय जोंहा लामा सामा गिदिर गिदिर लाम लामा खालामा होमबा नोंथां बे लामानि सेर सेराव गोबां दंफां थायो बै दंफांफोरखौबो माने बै लामानि मुङावनो माने दानफायनाय जायो आरो। बेबायदिनो सानफ्रोमबो माने हिसाब गैयै बिफां लाइफांफोरा माने जोंनि मिथिंगानिफ्राय गोमालांबाय थानो गोनां जादों आरो बेनिफ्राय माखासे इन्डास्ट्रि खालामनाय आरो बै इन्डास्ट्रि खालामनायफोरावथ' एसे एनैल' एरियाया जाया नालाय बे इन्डास्ट्रिनि थाखाय थाखाय माने एकस' बिगा दुइस' बिगा तिनस' बिगा बेफोरबायदि हानांगौ जायो आरो। बेनिफ्राय बै फोर हाफोरावबो माने बिफां लाइफां थानाय एरिया ओमफ्राय बेफोरबायदि एरियाफोरखौसो लानाय जायो आरो। बेनिफ्राय बैफोरबायदि बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांबाय दानफायबाय ओमफाय दानफायनानै बेवहाय गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि खालामबाय आरो इन्डास्ट्रि खालामनानैबो बैफोरबायदि इन्डास्ट त्रिनिफ्राय माने गाज्रि उखुन्दै ओंखारोना बेनिफ्राय बे गाज्रि उखुन्दैयानो माने जोंनि मिथिंगानि आबहावाजों माने गोरोबफानानै बाराव माने गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नु बोदों आरो जायनि गेजेरजों जोंहा बिगुरनि बेरामफोर जानो हायो केन्सार बायदि बेरामफोरा जोंनि देहायाव माने जानो हायो। जिब जुनारनि थाखाय खहा लाबोयो बेफोरबायदिनो गोबां सोलिगासिनो दङ जोंनि गेजेरावहाय जायनि जाहोनावहाय माने जोङो दिनैयो बिफां लाइफां गायनाय गायनो नांगौ आरो। जों दा थांना थानाय जेनेरेसनाव माने जों मिथिंगाखौ जोबोर अननांगौ ओ आंबो जोबोर अनो। ओमफ्रायो आरो नोंथाङा खोनादोंना? ओ माजुलि माजुलि ड्रिस्ट्रिकआवजि जा मलाय फरेस्ट दङ बै मलाय फरेस्टखौबो माले माजुलिनि जादब पायें ना मा बेबायदि नामनि मानसिया माने ओ मिथिंगाखौ माने नेचारखौ अननानै माने बै ब्रह्मपुत्र दैमानि साखाथियाव जा लांदां हाफोर दङमोन बैफोराव माने बिफांखौ सानफा एफा माने गायहोयै गायहै बेबायदिनो फरेस्ट खालामनो हादों आरो बे सासे मानसियानो। ओरैबायदि बिफां गायदों माने बैबायदि फरेस्टफोराव दिनैयो गोबां जिब जुनार थांनानै दङ। बिसोरनो माने बै फरेस्टानो माने बिथाङानो माने थाग्रा खुलि होनो हादों आरो। बेबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आथिखालाव थ' जोङो बेखौ भारतनि फरेस्टमेन हिसाबैबो जोङो मिथिनाय जायो। आरोबाव जोङो बेजों लोगोसे जोंहा लामा सामानि अनगायैबो जेनेबा गिदिर गिदिर बिल्डिं खालामनाय माबा मोनसे गिदिर इनस्टिटिउट खालामनाय बेफोरबाय दियावबो माने गोबां बेबायदि ओरैनो बिफां लाइफांजों बुंफबनानै थानाय गोग्लैसोनानै थानाय बेबायदि जायगायावसो खालाम नालाय गोबां माने बेबायदिनो बिफां लाइफां दानफायजाबाय दङ खिन थु बिफां लाइफां गायनायनि अनजिमाया जोबोर खम जालांबाय दङ आरो। जायनि जाहोनावनो जोङो दिनै गोबां सान्दुं गो सा सान्दुं गोसा जायो जोङो जों जोबोद थांनानै थानो ख स्थ' मोनो बेनिफ्राय बहाबा थांनायाव फैनायाव जोङो बिफां लाइफां गैयै जायगायाव जों थानोनो हाया नङा होमब्ला नोंथां? जोंनो गोजोन साया नांगौ जायनि जाहोनावहाय आङो बै बिफां लाइफां गायनायखौनो माने थार होनानै सानो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननिथिं जाय जेनेबा माबायदि? आथिखालाव माने नोंथांङा बै इयुन जोलैफोरखौ माने बिफां लाइफां गायनायाव गो सो होनाय नुयो ना नुवा एसे फोरमायनानै होदो
औ ओ जोंना मिथिंगा होनोबा जोंना बिफां लाइफाङानो जोंनि जिउ बेखौ जोङो ओ एक्सेप्ट खालामनानै लानांगोन गनायना लानांगोन ओ बिफां लाइफां गैयाबा जोङो मालाबाबो बे बुहुमाव थांनानै थानो हाया। ओ नुदों गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा बिफां लाइफां हाग्रा बायदिसिना जोबोर जोबस्रांबोनो हमबाय दा आरो ओ जोंहा गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनाय ओ लामा सामा बायदिसिना बानायनाय बेफोराव जों दा बिफां लाइफां दानफायनाय दानफायनानै स्रां खालामनाय बेफोरबायदि ओ थासारिखौ जोङो नुनो मोनदों ओ गिदिर गिदिर टाउन फोरावल' नङा जोङो गामिफोरावबो बेफोरबायदि बिफां दाननाय बायदिसिना औ जाबोनो हमदों बेखौ जों गामि बिथोरफोरावबो नुनो मोन दों दा ओ जोंहा बिफांखौ बयबो दानो आं बेखौ ओ गोबां नुबोबाय नाथाय जोंहा बिफां गायनाया जोबोर खम बेखायनो सोर खाराबो एसे एनला अनसुंथाइ होनानै बिफां गायनायनि बेफोरबायदि आ हाबाफारि स्किमफोर लाबोबाय दं जोंहा बेफोरबायदि स्किमनि था खायल' बिफां गायनाय गोबां मानसिफोरखौ जों दायो नुनो मोनदों। दा आङो खावलायनो लुबैयोदे गासैबो ओ जायफोर जे बिफां गायनाय एबा बायदिसिना मिथिंगा अनसायनायाव गोसो दं ओ मिथिंगा अनफावरि बिथांमोनहा दायो ओ बेबायदि सोरखारनि अनसुंथाइ बायदिसिना बेफोरबायदिनि ओ अनगायैबो गावनो हारसिंनो बिफांखौ गायनांगौ होननानै आं सानो। मानोना जोंहा बिदुं बांनायनि जाहोन ओ जोंहा आबहावा गेब्रेंनाय बेफोरबायदि। औ बेफोरबायदि जानाय आबहावा सोलायनाय बेफोरो बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय। गोबां जाबोनो हमबाय बेबायदिनो गिदिर गिदिर। उद्धग कारखाना बायदिसिनाफोराबो जोंनि आबहावाखौ दुंहाव थासारि खालामनो हमबाय ओ गोदो गोदाय जेरैबायसा बेफोरबायदि गैला आङो जोंहा एबा मिथिंगा आरो जोङो हाजासे मिथिंगा खौ अनसायनानै बिफां लाइफां गायनांगौ आरो इयुनलागै इयुन जोलैफोरखौबो बे बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारि बेखौ फोरोंलांनांगौ आरो नङाब्ला जों सानसे माने बिदुंजों खामथाबजाना एबा मिथिंगानि गेब्रेंनायजों जोङो सानसे राहा गोथे जानांगोन आरो बेखौनो आं बुंबाय नोंथां समाबो जाबाय बार' नोंथां थांनाय जोंना
अ दे होमब्ला
नोंथांनि बुंथिना होनायनि थाखाय साबायखर साबाय दे नोंथां
द